औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो फ्रिमोन नामा एसे?
आं फ्रियालाय फ्रि दंमोन बिथां।
अ फ्रिबाथ' दे मोजाङानो ओमफ्राय जाखांबायमोन?
जानायालाय जाखांबायमोन नों
अ मा ओंख्रि जाखोलै नोंथां?
जोंनाथ' दिनै मा होनो दालिजों माने औवा मेवाइसोमोन। ओमफ्राय इदिनो औ मा होनो भिन्दि बाजा।
उम थिगानो दे।
ओ ओ
औ जाखांबायमोन नोंथां।
औ।
औ जाखांबाय।
ओ।
ओमफ्राय औ खोनादों नोंथां खोनादों।
हो हो।
होमबाथ' दायो नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांनाव माबा मोनसे माने सोंहरनोसो सानदोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ। सों जागोन। मोजां।
दा खोथ खोथायानो जाहैबाय माने आंथ' दा नै दासो देरफुनाय मानसि नालाय देरफुनाय सेंग्रा सा आं दासो माने बि-ए फरायगासिनो माने ना। जोंनिनो जायगायावनो दा बि-ए फरायनानै आं माने नायहरोबा बिराद खस्थ'खौ नुनाय बायदि मोनबाय माने आंथ' दा बि-ए जों हाय आं जेबो जिउआवबो खालामनो हाया ओमफ्राय एसे एनै सरखारनिफ्राय सा ख्रिफोराव। पसफोर फैलायबायनायावबो आं एक जामखौ होदों। नाथाय मोनाखै एसेबां गोबां खस्थ' माने सिटफ्रानो खम जायो नालाय। दा ओंखायनो आं माने बि-ए खौ गारनानै बेलेग मोनसे लानोसै नामा इखौबो सानो माने आन्दायनानै दं माने नोंथां दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हा हागोन नामा? साननाय बायदिबा नोंनि एक्सपिरियेन्सजों
जेनेबा ना।
ओ।
खोनादों ना।
औ खोनादों।
ओ मानि फायदों
औ।
ओ ओ माने एसे दाबो प्रब्लेम गाज्रि जादों। ओंखायनो मोजां
औ औ बिदिनो एसे दा नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
हागोन हागोन नोंथां। दाथ' आङो फरायनायालाय फरायदोंमोन एसे एनैया। माने आजि खालिथ' बहुत साख्रि बाख्रिबो मोनो। थानसै गभार्नमेन्ट जबखौहाय माने औ मा होनो आंबो इदिनो टुवेल्भ पास जानानै आंबो माने आइ टि आइ फरायदोंमोन आरो बिजनेस लाइनवहाय औ माने मा होनो इयुननि थाखाय माने साख्रि बाख्रि मोनाब्ला बो आं मानसे खामानि मावनानै जागोन होननानै आं माने बिनेस
अ अ ओ नोंथाङा बेकआपआव दोनखादों माने ना?
नो आं साननानै मानानै बिदिनो बे बे लाइनाव थांदों आरो आं।
अ
नोंथाङाबो हागोन माने आजिखालि गभर्मेन्ट जबबो मोननो बहुत मुस किलसै ओ गोदो गोदायनि बायदि मोननो थांला। उम
औ नोंथाङा आइ टि आइ लादों होनदोंमोन। बा मा मानि सायाव लादोंमोन माने मा खर्सआवहाय?
आं माने मा होनो एम एम बि एम एम बि माने माने मा होनो गारि सारि बनायनाय बेफोर मा ने जेरै माने‌ बे खौ बरायबा माने नों निजे गारि ओ गेरेश खुलिनो हायो। बेफोराव माने आजिखालि बुहुद इनखाम दं आरो फैसा फैयो मायो इदिनो नों गरमेन्ट जब मोनाबाबो बेफोरावनो नोङो थैजासे मावनानै जालांनो हायो आरो बेफोरखौबो नोंथाङा उनावहाय मावनो हागोन फरायनाय औ माने नों गोसो गैयाबा
होमबाथ' दायो नों थाङा आइ टि आइ खौ लादोंमोन ओमफ्राय वर्क सार्थिफिकेटबो मोनखाबाय। बालाया होमबाथ' नोंथाङा दायो मावगासिनो गावनि मोनसे इनखाम दङ' मोजाङानो जादों आं बो होमबा नै बिदि सि थिममैसो आं माने बेकआप ला बिदि ब‍' सानदों बि ए आबो आंना नै बोसोरसेल' खासे माने जोबसिगोन आं बेयाव गोबां साख्रिबो होसोबाय मोनाखै। दा नोंथाङा आइ टि आइ लादोंमोन। आइ थि आइ लाबाबो गोबां खरसा थांगोन नामा बेफोरखौबो सानो। उनाव मानसि जाहैयाबा इखौबो गिलायलाङो नोंथां।
औ औ माने मा होनो आइ थि आइया बो माने मोननै मडेल दं नालाय। फ्राइभेट आरो गबारमेन्ट दं नालाय। माने नोंथाङा ओ फ्राइभेटखौ नागारनानै गरमेनाव हाबबा मोजां जायो आरो माने बिदिनो फरायनाय थानायफोराबो से खम माबायावनो जाहैगोन। माने नोङो फ्राइभेटआवबा ओ एडमिसन फोराबो बारा। जानाय थानायाबो माने नों बुरला खारगोन आरो ना बोस फोरावहाय माने आइ आदसायाबो बहुत मडेल दं बोसोरसेनि दं सय मासनि दं। तिन बोसोरनि दं। माने नोंथाङा अबेखौ फसन जागोन बेखौनो नोङो नोंथाङा मावनो हागोन आरो आइ सेवबो।
अ होमबा माहोनोमोनलाय नोंथाङा खै बोसोरनिखौ लायामोन ओमफ्राय?
आं माने बोसोरनै बोसोरनै खियाखौ लादोंमोन आरो
अ ओमफ्राय होनोमबाथ' नोंथाङा खौ दा लानानै जेबो सुस्थ' गैखाया माने मा होनोमोनलाय जेनेबा नोंनावहाय इनकाम फैनाया जथेस्थ' जाहैखादों थामाने गावनि जानांगौ गावनि जिउ सोलिनो। थानायाव।
औ औ माने आं सानै हनैसो बेफोरखौ लाखादों आरो
आं दानि बेलेग सासे लोगोनावबो सोंबावनाय जादोंमोन माने मा होनोमोनलाय बे खोथायावनो आरो ओमफ्राय बे बुंदों आरो हटेल मेनेजमेन्टबो लादों होनदों दा आं नोंथां बुंनायाबो मोजाङानो खामानिया मानो होनबा बेयावनों गावनिनो डाइरेक्ट मोनसे बिजनेस खेवनो हाखायो नालाय जायगायावनो जानानै ओमफ्राय हटेल मेनेज ट्रेन्टबो होनदों दा आं अबेखौ लानो सानदों बेखौनो माने
माने नोंथांनि साननायफोराबो मोजां आरोना नों हटेल मेनेजमेन्ट खालामबाबो माने बेबो दं देर बोसोर बोसोरनै बोसोरथाम माने हटेल मेनेजमेन्टआबो मा नों बोसोरथामखियाखौ लाबा नों माने एसे मोजांयाव उनावहाय मोजां खामानियाव मोननो थाङो नों प्राइभेट बायदिसिना होन बिदिनो हटेलफोरावबो माने नों थिन बोसोरनिखौ लाबा मोजांसिन जायो आरो आरोना देर बोसोर दुइ बोसोरनि बेफोरखौ लाबा माने साबसिन जायो मान थिन बोसोरखौहाय
आं ओं
आं लानायफोराबो माने मोजां बोसोर खिया दं बोसोरनै दं बेफोरखौ लाबा नों माने नों गाव निजे खुद आथिङाव मावनानै जानो हायो
औ दा आइ टि आइ लायैबा नों गावनि बिजनेसखौनो खेवनो हाखायोना
औ औ गावनिखुदुं औ बिजनेस खुलिनय माने दखान खुलिनाय नों मावनो हायो
ओ बेखौनोथ' आं एसे कनफिउस जाबाय माने ओइ हटेल मेनेजमेन्टाव माने खोनानाय बायदिबा दाथ' आं जायगाफ्रावनो जोंथ' दा टाउन सहराव नङा नालै गामियारिस जों थ' जेनेबा थावां फोर दं जोंनिआ फिसा माने बेआवनोलोय हटेल मेन्ज मेनावल खोलां मावनो माने गैया माने बिदि आं बेखौ फरायोब्लाबो खामानिखौ मावनो आं गोजानावसो गोजान जायगायावसो हान्थिनानै थाहैनांगोन माने। बेफोरखौबो सानदों आरो माने आं गोजानावबो थानो गोसो। गैया बेफोरावनो जोंनि बिमा बिफ दङ नायनांगौ जायो।
औ औ। माने नोंथांनि सान्नाया। जेनेबा ना हटेल मेनेजमेन्ट बा नोङो सिटि जायगा जाहोयनांगौ। ओ माने कास्ट'मार। फैनो फैबा मोजां जायो आरो ना जोंनि। बिदि गाङलिआ फोरावनो खुलिनानै माने। फायदा गैया आरो आंनि साननायावाथ'।
औ मानो होनबा। ओं नंखागौ नंगौ।
औ औ माने जोंनि बे गांलिआ एरियाफ्राव सोर हाबगोन सोर जागोन। माने बेफोर खामानि हटेल मेनेज मेनफोरा माने बिदि सावसो माने
अ हाब बिदिथ' आं हानाय नङा।
औ औ माने। बे नों हटेल मेनेजमेन्ट बा नों बिदेस आआवसो थांखानांगोन आरो। जेरै माने आइ- आइ टिआइ लाबा‌नों माने ओ बेलेग बेलेग दिफारमेन्टनि दं नो खुद दखान खुलनाबो जानो हायो नों बायहेरायावबो थांनो हायो गोसो सोरबा। दिग जागोन‌ आइ टिआइआ माने नों। निजे खुलिना जाबथ' बहुत। फायदा।
उम दा। नोंथांआ‌ मा होनदोंमोनलाय मेकानिक। ना गारि गुरा बानायनाय ना ओमफ्राय एसे। जोंनि लकेलावनो सोलिनो हानाय बायदि एसे आइथिया बेलेग बेलेग रोखोमनि दंबायो नामा जेनेबा मानो मोनलाय गारिनि अनगायै
गारिनि अनगायै नोङो उवेलदार दं
औ।
नों आइ-आइटि-आइटि सेक्टर लाब्ला नों निजे नों मबाइल बनायनो हागोन। खुदनो बेफोर जोंनि गाङलिय आरि फ्रावबो थ'। मोजां आरो ना। नों निजे खुलिनानै जानो हायो आइटि जों। थर लाबा।
बे आइ टि सेक्टरा माने मबाइलनि नामा?
बे-बे।
अ।
आजिखालि मबाइलफोराव बुहुद ओ बारा जानो हमबाय गाज्रि जानो हमबाय। होमबा नोंथां ओ बिथांनाव। दखान खुलिबा मानसिफोरा माने गाङलियाआरि‌ थानो थाखाय ओ बुहुत मोजां आरो ना बे बुस्थुआ।
ओ आंथ' होनबालाय माथो एखौसो एसे। बे मबाइल बानायनायनिया एसे साबसिन खोनादों माथो मानो होनबा दानि जुगावथ' मबाइलनि जुग। अखा नालाय बयबो सलायो। उन्दै, गेदेर जेरावबो नांगौ आरो। गाज्रियाबो जायो गाज्रि जाया। दना। आं न'आवनो थानानै बे बुस्थुखौ। खेवनो हागोनना माव-माव। ब्ला माने आइ-थि -आइ आव बेखौ। फरायोब्ला।
औ-औ।
ओम।
माने आं लानायाबो गाज्रि नङा आजिग। खालि गारि मथराबो। बांसिन जानो हमबाय गाज्रि जानो हमबाय। बेफोर माने लकेलावबो मोजां आरो। नों ना। गाङलिया आरिनि थाखायबो मोजां नों न'आव खुलिनानै जानो हायो। नों माने बिथांनि सो। साननाय मत। बेबा माने ओ हटेल मेनेजमेन्ट होन्दोंमोन नामा?
औ।
औ बेथ' माने जोंनि गाङलियाव सेल जागोनना माने बे बुस? त' माने उम। बिदेसआव सो थांनानै नोङो खुलिबा जायो आरो। माने नों न'-न'आव। ओमबा फैनो मोना। न'आव बिमा लोमजादों होनबा सफैब्रबा।
औ बेन्थ' आं लाला नोंथां आं जों हटेल मेनेजमेन्टखौ आं उम हानाय नंलिया मानो होनबा जोंनि जायगायावनो बे सुबिदाया गैयाबा आं नांथ'ला आंनो जायगानि खामानिस
उम नोंथांनि मथेबा माने नोङो आइ टि सेक्टर लाबा आं साननायावथ' बुहुत मोजां आरो ना बे बुस थुखौ लाबा माने इनकामबो दं आरो।
औ होमबाथ' नोंथांनि मावनायाबो गाज्रि नोङा मेकानिकनियाबो होमबालाय इसोर मोननैनि गेजेरावनो आं मोनसे बासिनानै लानो सानबाय आं। औ दे होमबाना नोंथां आंनो मोनसे आइडिया होनायनि थाखाय जिउ खुंनो जागायना। गोजोननाय थाबाय औ दे होमबाना उम।